खोनादोंना नोंथां मोजाङैनो औ दे होनबा दङ नै ओरैनो दंथ'यो
औ दङ नै जिरायना बोथोरा माबोरै
बोथोरा अखा अखा हादों नै गरम सानाव गरममोन दा अखा हागासिनो अखा खोरोमदों मोफ्लामदों बिदिनो नोंथांनिथिंलाय
नै बिदिनो नोंथां दहाय अखा हादोंमोन एसे दा एसे थान्दा जानानै दं अखा हनानै
अ होमबा दा अखा हाथ'वसैनाा बोथोरा गुसु जाबाय बोथोरा
नोंथां जों औ
औ होमबा जों जौ संनायनि बागै रायलायनो ना? बर' हारिया मारै मारै जौ दिहुनो माने जौवा मा जोंनि हारिनि थाखाय मा जायगा आवग्रिनानै लायो
औ औ दे एसे सावरायलायनोसै होनबा आङो ओ जौ जौ संनानै ओ जौ गोरान बानायनायसिम एसे फोरमायनानै होनोसै औ जौ होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबै आबौ बा बे मिथिसयै समनिफ्रायनो बिसोरो माने मोनसे फेग्रा मुवा हिसाबै ओ गावनो मिथिंगानिफ्राय ओ माने बायदिसिना मुवा बे बुथुमनानै बैखौ ओ बुथुमनानै जोङो जौ बानायनो थाखाय मोनसे एमाव एमाव बे एमावखौ औ बानायनानै लादों बे एमावा ओ गुबैयै माइरं गुन्दै आरो उम खानथाल बिलाइ खुसेर बिलाइ ओमफ्राय आरो ओ मोखोना बिलाइ बा मोखोनानि बिबाराबो हो जायो।
औ दिंखियाबो थायो नामा नोंथां बेयाव
नोंथां दिंखियाखौ होआ दिंखियाखौ होबा गाज्रिनो औ दिंखियाखौ बाहाया माने ओ ओमफ्राय आरो मोन से दंबावोमोन बैजे जोङो उदै सानायाव बाहायो बै मुलि हिसाबै बाहायो गथ'फोरा उदै साबा सोरबा बिदि साबा बेखौ बाहायोमोन आं बिनि मुंखौ बावगारबाय आरोना ओमफ्राय बिनि बिजौ गोरलैखौबो होफायो। अ बेखिनि खुना देना नानै लादु खालामनानै
औ बे लारु खालामनायाव गुफु गुफुर जानाय मुवाया मा होफायो नोंथां गुफुर जानायनि जे
नोंथां बेयाव गुफुर फुरा गाव हारसिंनो जाखायो बियो माइरं होखायो नालाय माइरंजों औ औ माइरं होनाय माइरं होयो गुबैयै माइरं माइरंनिफ्रायसो बेयो जायो माइरं होनानै देनानै बिखौ ओ सानसेबा साननै ओ सायायाव दोनबाय ओमफ्राय खोजि खोबनानै दोनो बिनि उनावहाय बेखौ बायजोआव दिहुननानै साननदुङाव लामो आरो ओम सानदुङाव लामनानै होबानो बेयो लासै बै माबा साफा खालामना होबानो फ्रायनो गुफुर जालाङो आरो गुफुर जायो बेबायदिनो जोङो ओ जौखौ बानायनो थाखाय बै बुसथुखौ बानायग्रोनानै लादों बिनि उनाव जोङो जौ खौ माबायदि बानायो होनब्ला ओ गिबियाव जोङो माइ रोंनांगोन ओ जेखि जाया माइरं आलुवाखौ जों लानानै औ लानानै जोङो दैजों ओंखाम संनाय बायदि जोङो संग्रोनै लानांगोन संखांनायनि उना उनाव जोङो ओ दिहुननानै लाग्रोगोन ओ बबेबा प्लास्टिक एबा ओ संग्रायफोराव दिहुननानै लानानै जोङो गुसु खालामो एसे गुसु गुसु खालामनायनि उनाव बै एमावखौ सिख्रुबनानै जोङो ओ बेयाव मोजाङै गलायनानै दै एसे सारस्रिनानै मोजां गलायनानै ओमफ्राय ओ बेबायदिनो प्लास्टिकआव बोननानै दोनो बा ओ माबायाव खान्थाफोरावहा सोनानै दोनो आरो
माइरंनि सायाव साबस
औ माइरंनि माने ओ गासै सायाव सारस्रिनानै गासैखौबो मोजाङै गलायनो नांगौ आरो माने जाहाथे गास थेवबो नांजोबो आरो ओ एम मवा गास ओ ओ संनाय ओंखामाव गासैयावबो नांजोबो बेनि थाखाय मोजाङै गलायनानै दोनो आरो दोननायनि उनाव जोङो गरम बोथोरब्ला एसे थाबनो जायो जौआ ओमफ्राय गोजां बोथो थोरब्ला एसे सम नांगौ जायो गरम थोरावबा जोङो सानथाम नि गेजेराव जोङो बाहाय जायो सानथामनि उनावनो ओमफ्राय गोजां बोथोर ब्ला जोङो सानबा ओ सयदिन गाहाम नांगौ जायो
उम बै एमावनि एमावनि माबाया गुना बैयाव माइ अ मा ओंखामाव हाबनो थाखाय एसे सम नांगौ
औ औ माने ओ ओंखामा गलिनो थाखाय गोबाव नांगौ जायो नालाय गो थान्दाबा गरमावबा थाबनो गलिनानै बेयाव ओ एमावा नांनानै थाब जायो आरो बिनि उनाव जोंङो जाखांनायनि उनाव जोंङो ओ बेखौ ओ दै आरोबाव एक्सरा दै होबावो दै होनानै आरोबाव जौ गोरान बानायनो थाखाय जों बेयाव दै लुदेरबावनांगौ ओ दैलु दोनानै आरोबाव साननै बा बिनि उनाव जों जौबा - जौ गोरान बानायनो थाखाय जोंङो अर सुनानै गुदुं खालामो गुदुं खालामनानै बेखौ खफ' खफ' गहोयो। बे बै खफ'आनो ओमफ्राय जौग्रान ओ जाबाय आरो
ओमफ्राय जौनि जेनेबा मारो अबे जौआ गोसा अबे जौआ गोसा नङा बेखौ जों मारै मोनथिगोन नोंथां एसे बुंनो हागोन नामा? जौ - जौ गोराना जे एसे जायो बबेबा गोसा नङा होनो माने बिनि ओ टेस्ट ओ माने बेनि बेखौ जों माबायदि मोनदाङो लोंबा बे नोंथांनिया एसे बुंनो हागोन ना
औ बेखौ जोंङो ओ गोसो गोसा जानाय आरो एसे दै ओ खम गोसा जानाय ओमफ्राय आरो गोथाव जानाय आरो थावै बियो माने ओ गुबैयै बै जाय जौ संनाय समाव जौआ माबोरै जादों बेनि सायाव सोनारो जुदि नोंनि जौआग कारहा जुदि मोजां मोनबा मोजांबा ओ बै जौ गोरानाबो बिदिनो मोजां गोथाव ओंखारगोन आरो
औ
औ ओमफ्राय आरो जोंङो बै जौ गोराना गिबि जाय गिबि ओंखारो गिबि ओंखारनायखिनिया ओ माने गोसा जायो जुदि बांद्राय ओ खफ'खौ जों बांद्राय दिहुबा बेयो दैसु माबा दुइस्रु जालाङो आरो
अ माने उन उननिया गो
औ औ खामायलांबाय थागोन माने जेसेबां दि हुनगोन बेसेबांनो खमायलांबाय थागोन आरो बेयो उम गाहाया बेखौ बाहायनाय होनबाथ' जोङो औ नोंथां दे औ औ बेखौ बे ओ जौ गोरानखौ जोङो गाहायै बाहायनायनि बेलायाव जोङो गोबां खामानियावनो बाहायो बर'आव माने गोबां गोहोम ओ लानानै गोहोम ला खोलैयो लादों आरो बियो माने अ लादों हेल जौआ जौ गोरानाबो बेबायदिनो जोंनि ओ माबा मोनसे हाबाफोर जायोब्ला सावरि बादालिफोर जायोब्ला लिङो ब्ला बा ओ जोंनि मानसि थैनाय समनि ओ जों बेखौ गारनो मानसि गोथै थांनाय समावबो बेयावबो जों बाहायो।
औ औ
जोङो जोंनि हाबाफोर जाबाबो जों बेयाव बाहायो। लोगोसे जोंनि माबा मोनसे थि फुजा फोरबो जाबाबो जों बे जौखौनो बाहायो। ओ माने मोनफ्रोम बि थिङावबो जों ओ बे जौ गोरानखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो दे होमबा नोंथाङा ए से ओ माइब्रा बिदि बानायनायनि बागै ओ एसे
बुंना औ जागोन दे माइब्रा बिदियाबो नोंथां होननाय बादिनो बानायनाय जायो बेयाव माने जौखौ जेरै माने जौ गोरानखौ संनाय जायो बेयाव बिदि संनाय जाया आरो बेयाव माने जोङो माइब्रा माइरंखौ बाहायनाय जायो आरो बांसिन आरो गुबुन माइरंबो बाहायनाय जायो बेनि अनगायै ओमफ्राय बेखौ जोङो बिदिनो बयामफ्राव बयामफ्राव नङाबा माने बालथिङाव जोङो बेखौ ओ खोबनानै दोनो आरो माने ओमफ्राय बिनि रोसि एबा बिदैखौ माने लासै लासै गहोबाय थायो। जेसेबांनो गोबाव जोङो माने बेखौ संनानै माने बिदिनो जेरै एमाव एरि लगायनानै बिदि जों जेरै बालथियाव दोनगोन जेसेबां गोबाव जागोन एसेबां माने गोथाव गोथाव जागोन आरो बे माइब्रानि जौ बा नाथाय माने बे गोदै जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो उनाव जुदि जोंनो जौखौ नांबाववो जौआ बिदैया ओंखारासै अब्ला जों आरो बिनि सायाव दै लुनानै आरो बिदि खौ बहनबावनाय जायो आरो नाथाय बे उननिहाय उनाव बहननाय बिदैया सिगांनि बादि गोदै जानाय नंला आरो बिदिनो माने बिनि ओ गोखै जालांनो हमसिगोन बियो लासैनो ओमफ्राय माने रङा गोजा जाखायो आरो जारेंरें जाखायो ओमफ्राय जुदि बे उननिबाथाय बेयो माने एसे गोमोहां जाबाय। ओमफ्राय मोनलोंनायावबो बेयो ए से नारें बादि गोखै जालांबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो बाहायनायाथ' जो बे माइ नि जौखौ बांसिनानो मागो एबा बैसागु फोरबोआव बाहायनाय जायो आरो
अ अ नोंथां बियो बे जौ खौ जोङो ओ बेसेबां गोबावसिम लाखिनो हायो बेसेबां गोबावसिम लाखिनो हायो बेखौ मिथियो नामा नोंथाङा?
माने ओ थाम दानसो बिदि लाखिनाय जायो आरो बांसिनानो थाम दान ब्रै दान सोरबा गोथाव संनोबो माने बा दान सिगांनो बे बैसागु फोरबो एबा मागो फोरबोनि बा दानसो सिगांनो बेखौ दान मोनबासो सिगांनो जों बेखौ माने ओ बानायनानै दोनखानाय जायो आरो ओमफ्राय जेला बै फोरबोआ फैबाय अब्ला जों माने बहनै बहनै लोंबाय आरो ओमफ्राय जौ गिसि होननाय जाबाय बेखौ जेनेबा जौ गिसि ओमफ्राय बिनि बे जौ गिसिनि बै माइरंखौनो आरो जों माने जौ गोरान नोंथां जेरै फोरमायनाय माने जों बिदि आरो संबावनो हायो आरो नाथाय बिनि गुना
बिदिनि माइ ओ माइब्रानि माइब्रा बिदै बानायग्रानिफ्रायबो जौ गोरान बानायनो हायो आरो ना
बानायनो हायो माइब्रा एबा माने गुबुन माने माइब्रानि नङाबाबो जुदि बेयाव माइब्रा होबा माइ माइब्राखौ गोदै आमथा आमथा जानायनि थाखाय माइब्रा माइरं बायनाय जायो। आरो बिनि अनगायै जुदि जोङो गुबुन बखा बखा माइरं होनो जुदि जोङो गुबुन माइरं बाहायो अब्लाबो माने जोङो बेखौ बै जौ गिसिनि जेनेबा बिदै जोबखांनानै एबा माने बेखौ आरो लोंलाबा बेखौ बहननानै जोङो जौ गोरानबो संनाय जाबावो आरो ओमफ्राय बिनि खफ'खौ जोब खौनो आरो जों लोंबावनो हायो। अब्ला माने बिनि गुनाआ सिगांनि बादि गोथाव बिदि जाहैया जानो हागौ नाथाय बै बे माने जौनि जे माने खामानि बे बियो नाज फुंनानै नाजाफुङो आरो माने गासिखौबो माने जाफुंसार होनो हायो जेनेबा जौखौ मा जौनि खामानिखौ फेहोगोन बे नोंनि मेंनायखौ ओ मेंगा होगोन बेनि थाखाय बाहायनाय जाबाय आरो बिदिनो
नखरावथ' औ बर'फोरनि नखरावथ' बयनावबो बाहायनायखौ खौथ' जों नुनो मोनखायो।
औ
औ
उम
बेबायदिनो नोंथांमोननिथिंबो औ
जोंनि थिंजायबो बेनो आरो नोंथाङा जेरै जौ गोराननि बागै फोरमायदों। बिदिनो जोंनि थिंजायबो एखे रोखोमैनो जोंबो बिदि बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय जौ गिसियाबो नोंथांमोननिथिं बिदिनो बानायनाय जाखायो बायदि आं माने मोनदांनो हादों आरो
औ दे होनोबा नोंथां दोनथ'नोसै।
जासिगोन दे होनोमबा।
औ दे नोंथां दे।